खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां
नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिनाय थाबाय।
नंगौ नोंथांनिसिमबो जासि मोनाबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनो बे समाव आं कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आं जोंनि नैबे ओनसोलाव आबाद मावनायनि बागै दान्दिसे सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो सावरायजागोन। दे बिदिब्ला नोंथां।
ओम। नोंथांनिसिम आां गिबियावनो ओ जोंनि दा नैबे दैज्लां बोथोरनि माइ आबादनि बागै सावरायनो सानदों जे माइ गायनो गोनांब्ला जोंहा गिबियाव मा खालामनांगौ आरो बोरैहाय बोरैहाय माइखौ गायनाय जायो। बेनि बागै आङो नोंथांसिम मिथिनो लुगैदोंमोन।
नंगौ नोंथां थारैनो। आङो माइ गायनो थाखायथ गिबियावनो जोंनो दुब्लि नांगौ जायो बे दुब्लियाव जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो दैनिबो गोनांथि जायो। बे दैफोर जोंङो दा दैज्लां बोथोराव अखानिफ्रायबो जोङो मोननाय जायो आरो बैफोर दैखौनो जोंङो दुब्लियाव आलि होनानै खदालजों आलि होनानै जोङो दैखौ लाखिनाय जायो
औ औ।
बेवहाय दैया जमा जागोन अब्ला हाया गुरै जाबा बेवहाय जोङो नांगोलजों मोसौ गोदोनि बादि सोरखौबा सोरखौबा जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो गोदान मुगा जों गोरोबनानै जोंनियाव फैनाय ट्रेक्टर बैफोरखौबो जोङो ओ फोथारफोराव हाल एवनायखौ नुनो मोनो आरो बे हालेव नायावथ' जोङो हाल एवबायानो आरो लोगोसे जोंनो बै हालेवनाय हायाव गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांगौ जायो बे खोथियाखौ जोङो गिबियाव फोना लाग्रोनांगौ जायो। बे फोना लानांगौबा जों गिबियाव बै माइखौ ओ बस्थायाव सोनानै जोङो गिबियावनो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो बे सोमनाय खौ जोङो हरसेनि उनाव बोखांनानै ओ बोरियाव दोनो दैया राननाय बायदि। बेबायदिनि दोननायनि उनाव बेखौ हायाव एसे सोरबा सोरबि दोनो आरो सोरबा आरो बेखौ जोङो बस्थाखौ लाना थांनानै बै जि जायगायाव जोङो खोथिया फोगोन बै बै जायगायाव लाना थांनानै जोङो ओ सारैनायखौ नुनो मोनो आरो जाय जायगायाव जोङो खोथिया फोगोन बै जायगाखौ दब्लायसे एबा दब्लायनै हाखौ जोङो मोजाङैनो एवनानै हाखौ फोमोनहोग्रोना लानायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि औ जायगायाव मा रोखोमै दासान्दि माइ गायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ माइ गायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा जा बादि फोरमायलांदों थिग बेबायदिनो जोंनावबो गिबियावनो खियास ओस ओ माइलि सोमनानै बे माइलिखौ ओ खोथिया फोना लाग्रोनाय जायो ओ जेरैहाय जोङो गोदोनि नेम बादियै नांगोलजोंबो एवनायखौ नुयो आरो दा आथिखालनि जुगनि बायदि ओ ट्रेक्टरजों एवनायखौबोथ' जों नुयो। दा थिग बेदि बेबायदिनो जोंनावथ' दानिया ओ नांगोलजों एवनाया जोबोद खम नङा जाबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा ओ थार बाथ्राखौनो बुंदों।
बेखायनो जों दानिया ट्रेक्टरखौसो होनाय जायो बांसिन ट्रेक्टरजोंनो हाल एवनाय जायो। दा थिग बेबायदिनो जोङो खोथिया फोनोब्लाबो टेक्टरजोंनो हाल एवग्रोनानैसो ओ जेखिनि हायो बे ट्रेक्टरजोंनो ओ मोजाङै हाब्रु जाजासे हालेवनानै बेयाव खोथियाखौ ओ जेब्ला जोंहा खोथिया गाजा बेरो अब्ला जोङो सारनानै आखाइजोंनो गावनि आखाइजोंनो सारनानै मोजाङै सारना होयो जाहाथे ओ मोजाङै रजयो आरो बे खोथिया रज'नाय खोथियाखौ होनो होआ उनाव गायनो गोनांब्ला जोङो फुनानै दुब्लियाव लांना गायहैनाय जायो आरो जेराव जों माइ गायगोन बे दुब्लिखौथ जोङो हालेवना लानाय जायो ट्रेक्टरजोंनो मोजाङै आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बेयाव मोनसे खामानि थाबावो नालाय जिथु जोङो आलि दोननाय आरो आलि खोनाय जे जोङो दैखौथ' लाखिनांगौ जायो नालाय दब्ला दब्ला खामनानै दा थिग बेबायदिनो आलि होनानै गोरलै हाब्रुजोंनो जोङो आलिखौ खोना लानानै बेनि उनावसो जोंहा माइखौ गायनाय जायो हाब्रुआव।
नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा थिक बेबायदिनो गायनायनि उनाव जोंहा दै नायनाय हाग्रा नायनाय बेखिनि थायो दा थिग बेबायदिनो जोङो नुनाय हिसाबै दा माइखौ जों बेबायदि गायो आरो। दा बेनिफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे सोंनो सानदोंदि माइ गाय आबादनि उनावहाय माइ खौ जेब्ला जोङो न'नि फोथारनिफ्राय न'आव लांखाङो बेनि उनावहाय नोंथांनि गामियाव बे माइ जोबनायनि उनाव माबाफोर ओरैनो बेलेग सरासनस्रा आबादफोर मावबावनाय जायो नामा बेखौ आं मिथिनो लुबैदों?
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो जेब्ला माइआ गोमोन जानानै जोंनिया खासिजों एबा ट्रेक्टरजों हाखांनानै न'आव लाना थाङो आरो बेखौ जोङो मारन होनायनि हिसाबै जोङो बेखौ माइखौ जोङो आलादा खालामनानै जों न'वाव दुलिफोराव दोनो। बे दोननायाथ' जोंनिया माइ हाखांनायनि उनाव जाबाय बेनि अनगायैबो जोंनिया बै दुब्लि फोथाराव जोंनिया नारा थालाङो। बे नाराखौ जोङो गिबियावनो ओ जुदि जोङो बेसरफोर आबाद मावनो सानदोंबा बे जायगायाव नारा जोङो सावना होनायखौ नुनो मोन अरजों सावना होनाय नुनो मोनो आरो खायफा फाया सावालासे बै हायावनो बिदिनो ट्रेक्टरजों ओ हाल एवलानायखौ नुनो मोनो। आरो खायफा खायफाखौ जोङो मटर नि आबादबो मावनायखौ नुनो मोनो। बै जायगायावनो आरो बे आङो जेनेबा बेसर आबाद माव नि सायाव एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम जोङो औ बेसर आबाद मावनो थाखाय थ' जों बे हाखौ आरोबाव जोङो ट्रेक्टरजोंनो खेबसे एबा खेबनै हालेवना लाग्रोनाय जायो। बे हाखौ एसे गुन्दै गुन्दै खामना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बै जायगायाव हासार सारनानै होनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेयाव हासार सारख खांनायनि उनावसो जोङो बेसर जोलै एबा बेसर बेगरखौ जोङो बै जायगायाव फारस सेनिफ्रायनो आखाइजों मोजाङै जोङो जायगा जायगा जोङो सालाना सारलाना होनायखौ नुनो मोनो। जाहाथे बेयो मो मोजाङैनो माने रज'यो आरो औ नोंथां। बिदिनो बे ओ बेसर आबाद मावनायाव जोङो बै जेब्ला बियो देरगोन देरनानै जोंनिया बिबार बारगोन बिबार बारनायनि समाव एसे दोङो दै होनांगौ जायो। आरो औ बिदिनो बे जेब्ला बे बेसर आबादा बिबारा जोंनिया फिथाइ महर लायो। आरो बै फिथाइया जेब्ला गोदोर जागोन अब्ला जोङो राबाथाय जों बेखौ ओ हानायखौ नुनो मोनो बेख खौ जोङो खायफाया हायो खायफाया बे बिफांख खौनो फुनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेखौ मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै जोङो ट्रेक्टरजों जोङो मारोन होनाय रखमनो बेवहाय बै जाय बै बेगरफोरखौ जोङो माने ओ जोङो मार होनायनि ओ थ्रुयै माने बेखौ उम आलादा खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो बे औ जाय एबा बेगर जोंनिया मोनो बे बेगरखौ जोङो बस्थाफोराव सोनानै जोङो ज' दोननाय नुनो मोनो आरो खायफाया बेखौ जोङो फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथांनि जायगायाव आरो गु माबाफोर बिदिनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ना नोंथाङा?
औ नोंगौ दा नोंथ थ्रा होननाय बायदि जोंनावबो बेबायदिनो माइ आबाद जोबनायनि उनावहाय ओ बेसर आबादखौथ' मावनाय जायो नोंथाङाथ' खोन्थालांबायानो। दा बेनि अनगायै आरो जोंहा ओ मथ थर आबाद दङो। बे मटर आबादखौ जोङो मोननै रोखोमै फोनाय जायो जेरैहाय जोंनि नैबेयाव खायफाया बेखौ माने ओ माइ हाख खांनायनि उनाव जेब्ला जों माइ खौ लांखाङो बेनि उनाव ओ नारा थिलि जायो जेब्ला जोंना दुब्लिया। बै नाराथिलियाव ओरैनो डायरेकहै ओ मटरनि जिथु बेगर बे बेगरखौ खायसेया ओ गारनानै होयो ओ बेयो रज'नानै जाहाथे नारायावनो माने नारानि गेजेरावनो रज'नानै बे जौनो एबा थियायै गसंना थानो ओ नारोखौ मदद मोनो। बे हिसाबै नारायावनो होनायखौबो जों नुयो आरो खायसेया बेखौ बै नाराखौ नोंथाङा सिगाङाव होनलांनाय बायदि सावना होयो एबा बे नाराखौ हानायनि उनाव बेखौ ट्रेक्टरजों हालेवफिननानै बेबायदिनो जोंनि रासायनारिक हासार सारनानै आरो जोंनि मोसौनिनो मोननाय गोबोर हासारबो सारनानै बेखौ हालेवनानै ओ बेबायदि मटर बेगरखौ सारनानै आरो खनसेबाव हालेवफिनना होनायखौ जों नुयो दा थिग बेबादिनो जोंहा बांसिनै बे माइ आबाद जोबखांनायनि उनाव मटर आरो बेसरखौ जों होग्रोनायखौ नुसिनो बेनि उनावहाय जोंहा थागौ बायदि बानलु आबाद आरो जेरै लेस्रा, भेन्दि बेबायदिबो होलांनायखौ जों नुयो आरो नोंथां। दा नोंथां जोंना थ' समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांजों उनावहाय बेबायदिनो मोजाङै सावरायफिननो मोनथों बेखौ आं आसा खालामनाय फैाय नोंथांसिम आरो नोंथांजों जा आबादनि बागै मिथिना मोनबाय नोंथांनिसिम। रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।